नि गोजोन हामलायथि जासिहरनायथ थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना
औ नोंथां।
औ औ बिदिब्ला आङो नों थांनाव सोंनोसै जे नोंथाङा ओ मालाबाफोर बहाबा दावबायफेरबाय नामा?
औ नोंथां आं ओ जोंनि आसाम हादोरसानि अनगायैबो। हादरसाफोराव दाबायफेरबाय आङो।
औ नंगौ ओ बेयावहाय नोंथाङा दावबायनानै मा बोरैहाय मोनखो आरो मा मा नुबोखो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
ओहुम जागोन नोंथां। आङो। ओ चिलंआव थांदोंमोन नाथाय ओ बेरायनोल' थाङाखैमोन आङो आंहा बेयाव एक्जाम दंमोन चिलंआव ओ बेयाव थांदोंमोन आङो ओ आङो एक्जाम जोबनायनि उनाव ओ लाइ बेरायहैदोंमोन बे दु मा जोबोद समायना। आ बेनिफ्राय उम बिग गस जौ जों हाजो फोर नुनो मोनो मानो होनब्ला नैबे चिलंआ हाजोआव नालाय बेनिफ्राय गोबां हा जु आरो दै स ओ बे ओ दै बोहैनाय हाजोनिफ्राय दै बोहैनाय बेफ बेफोरबायदि नुथाय खौ नुनो मोनो आरो आरो गोबां गुबुं गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय फैनाय मानसिफोर बेरायनो फैयो बेसोर बेसोरजों बेसोरखौबो लोगो मोनना नै बेसोरजों रायज्लायनानै औ रायज्लायनानै बे जिनिस सोमोन्दै ओ बेसोनि आरिमुनि सोमोन्दै बिसोरनि साननाय हनाय बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनानै ओ गोबां सोलोंना हायो आरो । औ
नोंथाङा मालाबा बहाबाफोर बेरायफेरदोंना
औ आंबो बेरायदों ओ सान आसामावनो आरोना जोंनि आसामावनो बेराय आङो ओम लोगोफोरजों मोनसेन‌ ओ मानास नेसनेल पार्कआवहाय आङो बेरायनो थांदोंमोन आरो ना सानसे लोगोफोरजों अ बेयाव थांनानै बेहाय जोबोद मोजां नांदों बेयावहाय ओ गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानि जिब जुनारफोर नुनाय जायो आरोना जेरैहा आंनु नुबोदों मैदेर नुबोदों आरो दाउ फ्राय नुदों बेनिफ्रायहाय मोख्रा नुदों बिनिफ्राय ओ हाग्रानि मोसौ नुदों आरो ना बिदिनो बायदि बायदि रो रोखोमनि गोबां जिब जुनारफोर नुनो मोनो आरो ना ।
औ नोंगौ
औ आरो लोगोसेनो ओ‌ खाथिआवहाय गोबां समायना साहा बागान दोङो आरो ना बेहा
औ
औ थांनानैहाय जोबोद मोजां नांदोंमोन ।
जोबोद मो मोजां ओ औ आरो
आरो आङो ओ बेरायनो थांबावदोंमोन खेबसेहाय भुट भुटान हादोराव थांदोंमोन आरोना ।
औ औ
औ लोगोफोरजों थांदोंमोन।
औ ।
थांनानै जोबोद औ। थांनानै मोजां नांदोंमोन।
भुटान हादराव थांनानै नोंथाङा लोगोफोरजों थांनानै मा ओ नुथाय नुबोखो आरो ओ माबाफोर ओ सोलोंनो हादोंना बेनिफ्राय
बेयाव थांना औ बेयाव थांनानैहाय आङो गोबां जायगानि आरो ना गोबां जायगानि दावबायनो थांनायफोर लोगो मोनदों आरो।
औ।
औ लोगोसेनो भुटान हादोरनि। मा बुंगोन सुबुंफोरखौहाय। लोगो मोनदों आरोना। नुबोदों।
नंगौ।
औ।
बेसोरो आ भुटान हादोरनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरजों मिलियो दा ना मिलिया?
मिलियो नामा
एसे मिलिफ्राम
औ एसे मिलियो मिलियो आरो।
जोबोद मोजां नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो आंबो ओ भुटान हादोर हादोराव बेरायदों नाथाय गोबां भिथोरसिम थाङाखै आरो बेजों लोगोसे आङो नेपालावबो थांदों बेनिफ्राय त्रिपुरा आरोबाव नागालेण्ड फ्राय अरुणाचल बेफोरबायदि हादोरसा फिसा फिसा हादोरसा फोराव बेरायहैदों आरो औ।
थांनानैहाय मोजां नांदोंमोन ना?
औ आ आङो सिगां ओ बांसिन बेरायना आंहा एगजामनि थाखायसो बेरायनाय जादों बुंनो थाङोब्ला आं गाव बेरायनो थांनो होननानै थांनाय जायाखै आंहा बे त्रिपुरायावबो ओ एगजाम दंमोन बेनि थाखाय आं अख्रां जाहाजजों थांनो गोनां जादों बेबो मोनसे मोजां मोनसे ओ एक्सपिरियेन्स आरो बुंनो
औ नंगौ
औ आ बेयाव थांनानै आं गोबां आ सानदोंमोन जे त्रिपुरायाव जोंनि ओ ट्राइब ट्राइबेल मानसिफोर गोबां दं होननानै। नाथाय बांसिन गलाफोर एबा बांसिन आ जाद ओ थानाय। आ हा जायगाफोर दंमोन बेफोराव बांसिन आं गुबुन हारिनि मानसिफोर नुनो मोनदों बिसोरनि जा थागिबि मानसिफोर बेसोरखौ गोबां खम नुनो मोनो बेनो आरो आरो जायगाफोराथ मोजां नालाय आरो आ। अख्रांसानिफ्राय जेब्ला नोङो ओ जोमैखौ नायो बेखौ जोबोर समायना नुयो।
औ नंगौ
औ
नोंथाङा माबाफोर सोंनोहाय सोंनो गोसोबा सोंनो हायो
मा सोंगोन आं
नोंथांमोननि खाथियाव माबाफोर बेराय बेरायनो थांनो ओ हाथावना ओ बा लावखार जाग्रा जायगाफोर दं नामा बेफोरनि स
औ दोङो जोंनि औ दोङो जोंनि एसे गोजान जायोनो आ बांद्राय गोजानबो नङा
औ
बेयाव
मामुं उन जायगानि मुंङा
अ जायगानि मुङा जायगानि मुंङाहाय सौकि हाजो आरो ना सकि हाजो होनना बुङो बिनिफ्राय दारागाव खोनाबाय नोंथां हेल हेल हेल नोंथांङा खोनायाखै नामा